औ औ नोंथां खोनाबाय ओ एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जाबाय दं दे नों थां मोजां खोनाखैमोन औ औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो औ नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो नोंथां
नोंथां आंबो नै एसे नेटनि माने प्रब्लेम जाबाय दं ङ इसे जेंना सोमजिबाय थादों ओरैबोमफ्राय ओ दासे गरमनि जाहोनाव आं एसे बायेराव ओखारबोदों र' नोंथां
औ नोंथां औ औ नोंथाङा दासान्दि बे मोनाबिलिनि खाजाखौ जाखांबाय नोंथां
औ नोंथां औ जाखांबाय माने जाखांनानै एसे थाबायग्लांदोंमोन आं नोंथांनि जनि देहानि थाखाय औ नोंथाङाबो जाखांबायबालाय नोंथां
औ आंबो जाबाय नोंथां आंबो नै दासो जाखोनानै आंबो एसे जिरायनानै दं नोंथां औ नोंथाङालाय औ नोंथाङालाय मा ओंख्रि जागोन नोंथां
ओंख्रियाथ' नोंथां ओरैनो न'आव संनाय दंमोन सबाइदो दाउ संदोंमोन नों थां ओमफ्राय बिदिनो आलु बिदिनो फ्राय दंदेरोमोन माने आलु एवनाय औ नोंथां नोंथांनालाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां
आंनियाबो दिनै माबासोलै नोंथां लकेल दाउजों औवा मेवाइ अनला मारै संनायमोन औ जोबोर गोथाव नोंथां जोबोर गोथाव औ ओ होमबा आं नोंथांखौ बे दा समावहाय कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आङो ओह फंनैसो खोथ ता सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन ता औ नोंथाङा दसे सम होननानै आंजों सावरायनो हागोन आं थां औ आह जों दा ओ दिनैनि समावहाय जो जोङो बायदिसिना जोङो न'खरनि जिब जुनार फिसिनानै जोङो मा माबायदि मुलाम्फा खालामनो हायो
औ नोंथां नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथि सोंदों
औ नोंथां औ जोंहा औ जोंहा जेरै न'खराव जोंहा गुबो ओह गोबां जोंहा मा थाङो ओ जिब जुनारफोर दङ' नङा होमबा नोंथां जेरै अमा दाउ बोरमा मोसौ सब बेफोरखौ जोङो फिसि किनानै जोङो माबायदि मुलाम्फा लानो हायो
औ नों
थियो नोंथाङा एसे साहआंनो खावलायना सावरायना होनो हागौ ना
औ हागोन नोंथां हागोन माने नै नोंथां जेनेबा जिब जुनार फिसिनाय जेनबाथाय न'आव फिसिजानाय जेनेबा बेखौ ओ जोङो फिसिनानै मायबा मोनसे मुलाम्फा हानाय नङा होमबा नोंथां दा बेयाव नो जेरै थाहैबाय दाउ जेरै अमा ओह मोस तौ बिदिनो ओह मा होनो आरो बोरमा बेफोरबायदि गोबां ओ दं जों हांसो हांसो बायदिसिनाबो फिसिनो हायो
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बिदिनो बेफोरनि सायाव जों माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ औ
औ बेखौ आगोलावनो जेनेबा दाउ अमा ओ मोसौ बोरमा जियानो जा जि फिसिबाय बेखौ आगोलावनो। बै देरजासिम बेखौ मा खालामनांगौ जोङो जोथोन लानांगौ। दा दाउ फिसिनाय होनबाथाय दाउखौथ' जोङो ओरैनो बायनानै नोङो नोंथाङा बेखौ हेगारना दोनबाल' जायाना। नङा होमबा नोंथां बेखौ आदार जोनांगोन बा बेखौ जोथोनै लाखिनाय बे खौ बेनो दाउ गन्द्रा बानायनाय बेफोरबायदि गोबां खामानि थायो नङा होमबा नोंथां। दा हांसो फिसिब्लाबो हांसो फिसिब्लाबो बेनि थाखाय मा नांगोन फुख्रि नांगोन। बेखौ औ बेयाव जेनेबा आदारनि बाथ्रा थाहैबाय ओ बायदिसिना दाउ अमा बोरमा बेफोरनोबो बिदिनो से एखेयानो
औ नंगौ।
बोरम मोसौ ओ जेनेबा मा होनो अमा फिसिब्लाबो जोङो बेखौ देरजा सिम जोथोन लाखिनांगोन सात मास आट मास खिनिखौ जोङो जोथोनै लाखिथारनांगौ। दा बेखौ उन्दैयावनो जेनेबा उन्दैनिफ्राय देरजासिम बेयाव जिखिनि रां खरसा जागोन बेखौ जोङो फाननानै माबा मोनसे मुलाम्फाबो मोनफिननो नांगोन। नङा होमथां औ औ औ औ नोंथां औ। दा जेनेबा ओ आंथ' दा बांसिनानो जोंहानि न'खरफोरावबो बिदिनो ओ अमा बायदिसिना फिसिनाय जोङो नुबोदों उन्दैनिफ्रायनो दा जोङो इसे एनला बेखौ मिथिगौ आरो। औ गासैनिबो जों गासैनि न'आव थायो नङा होमबा नोंथां औ दा बि बिदिनो जोंफोरनिया ओ जारसि मोसौ दंमोन आरो। दा जारसि मोसौखौ जोथोन लानायाव ओ बिदिनो गोबां उम मा होनो जोथोन लानांगौ जायो आरो बेयाव आरो बेनि गाइखेरखौ फाननानै जोङो बे ओ बेसेन गोसा मुलाम्फा हायो आरो नङा होमबा नोंथां। औ जा जेरै मोसौआव जों मोसौनिफ्राय जों गाससिबो मिथियो जे गाइखेर मोनो बै गाइखेरजों जोङो ओ गाइखेरखौबो मोजाङै फाननो हाबाय बा बे गाय खेरखौनो जोङो गाइखेर दाखा बानायबाय बा बेखौ जोङो पनिर घिव बायदिसिना बानायनानै जोङो मुलाम्फा मोननो हायो नङामोनला नों थां। औ औ फाननानै मुलाम्फा मोननो हायो दा जेरै अमा अमाखौबो जोङोथ' जों दा बुंनो थाङोब्ला गासैबो अमा जाग्रा गोजा जोङो। जाहाथु जोङो बर' जोंनि बे सिनायथि बेखौ जों जाया जायो होन्ना जों सिनाय जाखायो गासैबो मुलुग बुहुमनाङैनो। मानसिफोरा जोंखौ सिनाय जोबखायो। दा बि दिनो जोङो ओ बेखौ जेनेबा उन्दैनिफ्राय जों जाखानाय मानाय बिनो गुनदैजोनिफ्राय अफ्रिनिफ्राय बायदिसिना जोङो बे खौ ओ जाहोनानै जों फेदेरो फेदेरनानै बेखौ से बोसोर खालायालासे जोङो लाखिनानै फानहरो बेयाव जोङो बिदिनो जिबा रोजा नैजि रोजा बा थामजि रोजा ख्लय बा बहाबा थामिबा रोजा ख्लय बा ब्रैजि रोजाख्लय मोनो मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां हायो औ।
दा बिदिनो दाउ दाउ बायदिसिनाफोरखौ जोङो गोबां बिदिनो देरहोनानै फाननो हायो दा गोबां दाउ दङ जेरै लेयार दं। बयलार दं कयलार दं औ बेफोरखौ जोङो फेदेरनानै फाननो हायो बेजोंनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो ओरैनो दानि जुगावथ' सरकारि साख्रि साख्रि मोननाया जोंनि थाखाय बिराद गोब्राब नङा होनोमब नोंथां औ बेखौ जेनेबा गोब्राब माने निजेनि नाजानायनि सायावसो दिसुन बेखौ दा आं जेबो बुंथ'ला औ नोंथां जेनेबा ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरबायदि मुलामफ रांआरजिनाया मोजां आरो दा नोंथाङाबो आंनो ए एसे फोरमायना होनो हागोन जेनेबा नोंथाङा माबायदि रां आरजिनो हायो बेफोरजों बा माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो आं नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुगैदोंमोन नोंथां
औ नोंथां थारैनो ओ हागोन ओ नोंथाङाबो बे अमा फिसिनाय बा दाउ फिसिनाय बा बोरमा मोसौ बेफोरखौ जोङो फिसिनानै फिसिनायजों लोगोसे जोङो माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सायाव नोंथाङा बे खम समनि गेजेराव जोबोर माने मोजां खायसे मुलाम्फा गोनां जा रावफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायलांबाय थ' बेनि थाखाय आं नोंथांखौ साबायखर बावहरो आरो गिबियावनो औ आंबो आं आंबो माने बेफोरनि सायाव माने गोबां एफोरबायाददि नलेज गैया माने माबायदि जोंहा फिसिनांगौ माबायदि जोंहा मुलाम्फानि जों लामा लानांगौ बेफोरनि सायाव आंहा माने गोबां गोथौयै जोंहा मा आंहा बिनि ओ सायाव रोंगौ थि गैया आरो स आङो रोंगौथि गैयाब्लाबो जिहेथु आङो नुनाय बा खोनानाय स' बेवहाय आङो जि खोनादों जि नुबोदों बेनिफ्रायनो आं माने जा एसे एसे हायो आं नोंथांनो दिनै बे जे जोङो न'आव फिसिनायनै जा बायदिसिना जोंहा जुनार बेफोरनिफ्राय जोङो माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो स' बिनिसे बिबिनि सयावनो आंबो फंनसो बुं बाथ्रा नोंथांनो आं फोरमायनोसै नोंथां औ जोंहा दिनैनि समावहाय जोंहा ओ बर' सुबुंफोरनि गासैनिबो न'आवनो जोङो मा नुयो नोंथां जोङो बायदिसिना जोंहा जिब जुनार जों फिसिनायखौ नुयो आरो नंगौना नोंथां ओ जेरै जोङो न'खरफ्रोमनि न'आवबो जोङो जुदि न'खरफा न'खरफा जोङो जुदि हाबनानै जों नायो अब्ला जों गासैनिबो न'आव जोङो मा नुयो दाउ नुगोन जों
औ औ नंगौ नों
औ बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि आइजो माहारि बिथांमोना मा मा लायो जोंहा ओ अमा लायो बोरमा लायो जोंहा औ आरो न'खरावथ' जोंहा गासैनिबो न'खराव जोंहा नुखाथारो जोंहा मोसौ नंगौना बे मोसौखौ जोङो गासि बो फ्राय न'खरावनो जोङो ओ फालांगियारि आदबआव नङाब्लाबो जोङो मा न'खरै जोङो गाइखेर लोंनो थाखाय नंगौना नोंथां औ गाइखेर दाखाफोर लोंनो था थाखाय जोङो मा खालामो बे मोसौखौ जोङो न'खराव जों फिसिनाय जों नुयो आरो
औ औ नुयो नुयो।
दा बेजों लोगोसेनो जोङो जोङो बैफोर जिब जुनार ओ न'आव फिसिनायजों लोगोसे जोङो मुलाम्फा मोननो हा हायो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयावसो फैयो मेन खोथाया। औ औ दा जेरैहाय जोङो न'खराव जोङो न'आव जुदि न'खर हिसाबै जों फिसियोब्ला जोङो ओ माफा मानै बिदि माथाम बिदिल' फिसियो आरो ना थां जेब्ला जोङो औ जेब्ला जों फालांगियारि जु आदबाव जोङो जुदि जिब जुनारखौ जों फिसियो जेरै अमा जों अमाखौ मोनसे जोङो मा खालामनो हायो मोनसे फार्म अमानि जोङो फार्म जोङो खुलिनानै हायो आरो जे फार्माव जे फ्रार्मव जोङो मा खालामनो हायो गोबां अमा फिसा जोङो फिसिनो हायो जेरै नोङो ओ जेरै नोङो बेवहाय अमाफोरनो नोङो नांगौ बायदि जोङो दाना जाहोनानै बा नांगौ बायदि जोङो खायसे मेडिसिनसफोरखौ जोङो होनानै जों अमाखौ गिदिर गोलाव खालामनो हायो आरो दा बिनि सायावनो जोंहा मा नुयो जोंहा अमाखौ जोङो ओ गोबां जों रोखोमै जोङो फालांगि खालामनोबो हायो। जोङो ओ गि बियाव जों नायनो थाङोब्ला अमानि फालांगि खालामनो थाङोब्ला जोङो मा खालामनो हायो जों गिबियाव जों अमा बेदर जोङो दानानै जों फाननो हायो आरो।
औ हायो हायो नोंथां हायो औ।
बेनि उनाव जोङो फाननो हायो अमा फिसा अमा फिसाखौबो जोङो फाननो हायो नंगौना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां दे अमा फिसायाव जेनेबा थाम रोजा ब्रै रोजा खायालासे फाननाय दं।
हायो औ औ औ जोङो मासे बिमाया औ मासे बिमाया जोंनो नोङो जुदि दसथा फिसा होयो नों टिन हाजार के फानोबा थ' जोंहा गोबां जोङो रां मोनो नंगौना नोंथां गोबां राम मोनो। औ बेफोरबायदिनो जोङो फि सानि बेलायावबो जोङो फिसाखौ जों फिसिनो हायो।
औ हायो।
जोंहा लोगोसे फैबाय जोंहा बै मेडियाम अमा जिहेतु जोङो अमा खौ जों खासि खालामनानै दोनो नङा होमबा नोंथां स' औ जों बैफोर अमानि सायावबो जोङो ओ आलदा रोखोमै जोङो बेखौ मा खालामनो हायो फाननानै जोङो बेनिफ्राय जोङो रां लानो हायो आरो मुलाम्फा रां लानो हायो आरो दा जोङो अमानि अमानि बेलायाव जोङो बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ जोङो नुबाय। जोंहा दा फैगोन दाउ दाउनि सायाव दा दाउखौबो जोङो बेफोरबायदिनो आरो जोंहा न'आव फिसियोब्ला जोंहा मानै मा बिदि फिसिनो हायो, दा बेफोरबायदिनो जोंहा जोङो गिदिर बा एसेबां गिदिर नङाब्लाबो जोङो मा खालामनो हायो एसे फिसायोब्लाबो जोङो ओ, जोङो फार्म बानायनो हायो बे फार्माव बे फार्म बानायनायाव जोङो मा खालामनो हायो जोङो ओ, दाउखौ फिसिनानै मोजां जोथोन लायोब्ला जोंहा मा जायो बे दाउफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रां, जों मुलाम्फा मोनो आरो औ दा जोङो मोखौनि बेलायाव नायो जोङो मोखौखौ जोङो नोंथां, जोङो मोखौ मोखौ फानोब्लाबो जों फैसा मोनबाय
औ जेनेबा नोंथां मा होनो जारसि मोसौआथ' दाइनजि रोजा स्निजि रोजा खालाय ला
मोनो औ नोंथाङा औ मोनखायो जोंहा जारसि मोखौ मोनाब्ला जारसि म होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जारसि मोखौआ मा दिनैनि दिनावहाय जोबोर बेसेन गोसा मा बेयो जुनार जाहैबाय जोंनि मोसौनि बेलायाव औ बेसेन गोसा बियो ओरैबायदि बेसेन गोसा ओ, जायनि थाखाय जोङो बे जारसि मोखौनिफ्राय जोङो नांगौ बायदि जोङो बांसिनै जोङो मा मोनो जोङो गाखिर फाननो हायो आरो गाइखेरफोरखौ जों फाननो हायो। औ औ बेनि गाइखेराबो जोबोर ओ, माखासे बिबांनि होयो आरो बे जारसि मोसौआ
औ नंगौ नोंथां
दा बेफोरबायदि जोङो फालांगि खालामनानै जोङो रां मोनगोन बेफोर रांजों जोङो गावनि नांगौ बेसाद बा गावनि, जोङो मा नांगौ जिनिस फोरखौ जों बायना लानो हायो जेरै जोंनो नांगौ औ औ जेरै जोंनो दिनै जोंनो गारि मथर नांगौ जायो जों गारि मथर बायना लानो हायो जोङो मबा जोङो जागा बेरायनो थांनो नागिरो जों जागा बेरायनो थांनो हायो बेफोर फैसाजों जोङो मायबा मोनसे नांगौ गोनांथिखौ जोङो बेफोर रांफोरजों जोङो मुलाम्फा लानानै जोङो मा नांगौ बेसेनखौ जोङो सुफुंना लानो हायो आदसा होमबा आङो दिनै नोंथांजों ओ बे अ, न'खराव फिसिनानै जा सावरायनाय ओ, माबायदि जों मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ सावरायनानै आं नोंथांजों जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा औ
दा जोंना समाबो नै सफैथारबाय नोंथां ओ, जों बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
खालामबावो नोंथाङा आरो इयुनाव जोङो लोगो मोनबावगोन जों बेनिख्रुइ मोजां मोजां खायसे खोथा लानानै जों सावरायबावनो मोन